हेलौ
ओ खोनादो
खोनदों ना नोंथां? हेलौ
ओ खोनादों
खोनादोंना नों
औ खोनादों औ खोनादो
हेलौ
ओ खोनादों होनदों हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ
औ खनादं खोनादोंना। हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना? खोनादों ना?
हेलौ।
खोनादोंं? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ